अ खोनाबा खुलुमबाय बेलासि समनि। गोजोन सुदेम बारजों लोगोसे नोंथांखौ जोबोद मोजां हामलायहरनाय थाबाय।
नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजान बेलासिनि गाह हामलायथि जासिहरनाय जाबाय।
नंगौ नोंथाङा ओरैनो सानावहा मा खालामना मोजां मोनो नोंथांनि एसे आलदा हुदाफोर दं नामा जेरै फरायनायनि अनगा नोंथाङा माबाफोर खालामो।
आङो फरायनायनि अनगायैबो जोंनि औवाजों बानायनाय दाला सानद्रि खबाय बेफोरखौ होननानै जोङो न'खरनि न'खर न'खरजों।
आंनो गोबां हेफाजाब होयो।
नोंथाङा माब्रै सोलोंदोंमोन सोलोंनाय। सोरबा नोंथांखौ फोरोंदोंमोन ना ना नोंथाङा हारसिंनो सोलोंनाय दाला सान खबाय-खबाय बा जेखायफोरखौ ह हेबनो रोंनो
औ नंगौ आङो बेखौ आङो बेखौ जोंनि गामिनिनो आब आबौनिफ्राय सोलोंदों बे ओय बे बे हाबाखौ खौ बे हाबाखौ रोंनायाव आङो जोबोर सम लादों
औ
मैबो बोसोरनै बोसोरथामसो सम लादों बेजों बेजों लोगोसेनो जोङो जोंनि नख खरनि जिखिनि नांगौ मुवा बेखौ जोङो बाहायनो हायो जों बेफोर फाननानै जोङो बे खौ दाला सानद्रि हनायनि आङो मोननैसो उम आदब खायदाफोरखौ नोंथांनो फोरमायथिनो आखायाव लादों।
नोंगौ
जोङो जेनेबा खबाय गंसे एबा एबा दाला गंसे हनांगौब्ला एबा जोङो गिबियावनो औवाखौ औवाखौ दानसना उम औवाखौ दानस ना लानानै जोङो उम ससे ससे हासनानै लाग्रोनांगोन बेनि उनाव जोङो बेनि बिगुरखौ हनानै बै नैबे सानि गोथां गोथां बिगुरखौ हनानै जोङो बेनि उनाव गेजेरनि मादाखौ गार नानै दान दानखावना गेजेरनि मादाखौ गारनानै जोङो बेनि उनाव बेखौ फिसा फिसा खाथि जिरनाय जायो, बेनि उनाव बेनि उनाव जोङो दाला एबा दाला एबा सानद्रि खबाय बेफोरबायदि जोङो हनानै जोङो ओ मुलाम्फा मोननो हायो एबा जोङो हाथ हाथाय बाजाराव फाननो हायो आरो बे आरो बेजों लोगोसेनो हाथाय आरो बेजों लोगोसेनो थायाबा बाजाराव मोननाय जिहेथु दिरुं उम दिरुं फिसा फिसा उम लाइलन दिरुं जोङो बेखौ बायनानै जोङो नआवनो जलंगा उम जोङो हेबनानै जलंगा हेबनानै जोङो हाथाय बाजाराव फाननो हायो। बेजों बेजों लोगोसेनो उम जोङो आरो गुबुन गुबुन आखाइनि खामानिफोरबो दंबावो। जेरै जोङो दुब्लि फोथाराव मैगं थाइगं मावनाय बेफोरजों लोगोसेनो जोङो नखरनि नखरनि जि नांगौ मुवा बेसाद जों बेफोरखौ बायनानै जोङो न'खराव गोबां हेफाजाब होनो हायो।
नंगौ
आरो बेजों लोगोसेनो आरो बेजों लोगोसेनो जोङो उम गामिनि फरायसा उम फरायसुलि आ उम बिनानाव फंबायमोनखौ बिनानाव फंबायमोनखौ जोङो उम टिउसन उम एबा सोलोंथाय सोलोंथाय होनो हायो जायनि जाहो जाहोनाव नाव जोङो जायनि जाहोनाव जोङो फंबाय बिनानावमोनखौ गोजौ सोलोंथाइ उम गोजौ सोलोंथाइ होनायाव जों उम
हेफाजाब खालाम नोंगौ आ आं नोंथांनाव एसे फोरमायनि एबा नोंथांनाव सोंलु सोंगोन आं मोननैसो ओरै नोंथाङा फोरमायबाय ओ नोंथाङा जेखाय खबाय बा दाला सान्द्रि हेबनो रोंगौ। बेबायदिनो गोदो जोंनि जेब्ला गोनोखोआरि मुवाया दा जोंहा ओम जायाखैमोन गोनोखोआरि मुगा फैयाखैमोन अब्लाना जोंनाव बे प्लास्ट थिकनि दिरुंफोर बा नायलननि दिरुंफोर नोंथाङा जेरै फोरमायबाय सिगाङाव नोंथाङा बाजारनिफ्राय नायलननि दिरुं लाबोनानै जेखाइ खबाइ हेबनायावहा बेखौ खायो। बेबायदिब्ला गोनोखोआरि मुगा जायि समाव गोदो जोंनि आबै आबौमोन दिनै हम माला दोनैनिफ्राय आ थामजौ बोसोर बा ब्रैजौ बोसोर सिगाङावबोथ जोंनि बर हारिनि सुबुंफोरा जेखाइ खबाइ हेबोमोन बा बेबायदिनो जोंनि बे जेखाइ खबाइ हेबनानै बा दाला सान्द्रि बायनानै जों माइ जावोमोन बा माइ साफा खालामोमोन अब्लानिया गोनोखोआरि मुगा जायियाव ओ बेफोरबायदि नायलन बा बाजाराव मोननाय बेफोरबायदि दिरुं गैयि समाव जों मा बाहायनानै दाला सानद्रिखौ हेबोमोन नोंथाङा एसे फोरमायलाय।
औ नोंथांनि
उम
सोंथिनि सोमोन्दै आङो फंनैसो बुंनो सानदों उम गोदो गोदाय जोंनि आबै आबौमोना जोंनि दाला सान्द्रि खानायाव उम दाला सान्द्रि हनायाव जोंनि जि दि रुं नांगौ बेखौ जोङो औवानिफ्रायनो बा औवा गोरलैनिफ्राय बानायनाय आरुं आरुं जिरनानै फिसा फिसा आरुं जिरनानै जोङो बेखौ खानाय जायोमोन।
नोंथाङा मोजां खोथा फोरमायबाय जेरै दायो नोंथां आं सानो ओ जेखाइ खबाइ हेबनायाव बा दाला सान्द्रि हेबनायावहाय जों औवा भुखाखौ बाहायो ना ना औवा गुबै बाहायो बबे औवा मोनसे बे खौ बाहायो नोंथाङा एसे फोरमायनाय।
जोंनिया ओरैनो दाला सान्द्रि हेबनायाव औवा गुबैया मोजां जायो नोंथां।
नंगौ नोंथां अ बिदिबा दाला सान्द्रि हेबनायजों लोगोसे नोंथाङा आरोबाव मा खामानि मावो नोंथाङा आबादबो मावनो रोंगौ खोमा?
औ औ आबाद मावो आङो दाला सान्द्रि हेबनाय जों लोगोसेनो न'खरनि न'खरनि आफाजों जों दुब्लियाव हेफाजाब होयो आबाद मावनायाव उम बेयाव उम बेवहाय उम जोंहा गोबां आबाद मावो जेरै पथल थास' खांख्रिखला बायदिना बायदिसिना बिफां लाइफांबो गायो। बेजों बेजों लोगोसेनो जोंनि न'खरा उम जोंनि न'खरा सालायलांनो गोनां जायो नोंथां।
नोंथां ओ बिदिबा आं सानो नोंथांनि न'खरा आबादारि आबादारि न'खर आबाद मावनानैनो जायो नोंथांमोना ओंखायनो आं बुंनो सानदों। बा आं एसे फोरमायनो दायो। नोंथांमोना आबाद मावना जानाय बायदियै बेखायनो ओ दानि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा हाल एवनो बा माइ गायनो बेफोरनिफ्राय जानगाराव थांगासिनो जों नुनो मोनबोगासिनो। सिगांनि जाय न'खर बा जोंनि बिमा बिफानि जि न'खरनि मानसिफ्रासो दाबो माइ गायनाय बा हालेवनाय खामानिखौ दाबो मा दासिमबो जों मावनो मोननाय जायो नुनो मोननाय जायो खिन्थु दानि लाइमोन सेंब्रा सिख्लाफ्रा बेनि जानगाराव थांगासिनो माइ गायनायफोराव दा बेयावनो होन दा जेरावनो थ' नोंथाङा बिदिबा मोनसे समाव जों माइ गायग्रा मानसि मोननाय नङा नामा? बा हालेवग्रा मानसि मोननाय नङा नामा?
बेबो नंगौ नोंथां जोंनि ओ जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो सोलिगासिनो दङ जोंनि जोंनि लाइमोनफोरा ओ फराय ओ फरायनायावबो फरायनायावबो गोसो होनांगोन आरो जों ओ जोंनि नख'रनि बिमा बिफाफोरजोंबो एसे
खामानिफ्राव हेफाजाब होनांगोन औ नंगौ औ आं एसे फोरमायनि ओ आंनि खोथाया जाहैबाय खि ओ जेरै आं सिगाङाव फोरमायनाय बायदि जोंनि लाइमोनफोरा बेफोर बायदि खामानि मावनायाव हालेवनाय बा माइ गायनाय खामानिनिफ्राय जानायगाव थांगासिनो बेफोरो नंगौ खोथाया नंगौ इयुन समावहा जों बेफोरखौ नुनो मोननाय जानाय नङा। मानो होनबा दायो जों गोनो जोंनिया दायो आथिखालाव गोनोखोआरि मुगा गोनोखोआरि मुगा होननाय लोगो लोगो नो बेहाय बांसिनानो मेसिनारि फैबाय कारखानाफोर बांबोबाय नोंथाङा दाबो नुनो मोनगोन दायो आथिखालाव जोंनि मानसिफ्रा मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनला। दायो बा आथिखालाव बांसिन ट्रेक्टरजों हालेवो आरो माइ हाग्रा माइ गायग्राबो मेचिन फैजोबबाय एसे एसे फैनो हमदों नाथाय गासैबो ओ फैजोबाखै दासिमबो माइ गायग्राया एसे खम फैदों दासिम बेखायनो जों दाबो मानसिफोरखौ बा सुबुंफोरखौनो जों हाजिराफोर लागायनांगौ जायो बा मानसियानो गायगासिनो दासिमबो माइखौ। बेबायदिनो इयुन समाव जोंहा बा जोंनि ओनसोलावबो गुबुन हादोरसानि बायदि बा गुबुन हादोरनि सुबुंफोरनि बायदि जोंनावहा मेचिनफ्रा फैजोबगोन। जेरै माइ गायग्रायाव फैगोन माइ हाग्रा फैगोन खोथिया फुग्रायाव फैगोन अब्लानिया जोंनि लाइमोन लाइमोन सेंग्रा लाइमोनफोरा बा लाइमोन मानसिफ्रा बा बेफोरखौ जों मावनाय नुनो मोननाय नंला। मानोना गासैबो खामानिखौनो जों बे मेसिनफ्रासो बानायगोन बेवहाथ' बांसिन मानसि नाङा सासे मानसि बा सानै मानसिल' नांगौ जागोन। ट्रेक्टर सालायनो बा माइ गायनाय मेसिनखौ सामलायनो बेफोर बायदिखौ नांगौ जागोन बेखायनो आं सानो इयुन समाव जोंनि मानसिफोरा बे बायदि जोंनि दोरोङारि बा ट्रेडिसनारि जिहेथु जों खामानि मावबाय थादोंमोन गोदो उन्दैनिफ्राय नुबोबाय थानाय बेफोर खामानिखौ जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर बा इयुन समनि मानसिफ्रा बेफोर खामानिखौ गावनि आखाइजों मावनो रोंनाय नङा होननानै
औ नंगौ नोंथाङा आंबो आंबो नोंथां बुंनाय बायदिनो सानो।
नोंगौ बेबायदिनो मोनसे समाव आबाद मावनायाबो जाहैगोन। आबादखौथ' मावखानांगोन आबाद मावाबा जों माखौ जानो जों आबाद मावाबाथ' गासैबो साख्रिल' मावोबाथ' जानाय नङा गासैबो गुबुन जायगायाव थांनानै खामानि मावबा जानाय नङा। जोंथ' आबाद मावना जानांगोन आबाद मावाबा जों फसलखौ मारै मोनगोन गासैबो उनाव मोनजानायाबा जों बाजारावबोथ' बायना जाबाय थानो हाया। बांसिन जों दाबो नै जोंनि हादोरसायावहाय जेसेबां माइनि आबाद मावो बेनिसाय बांसिन जोंनि बाहेरा बा आलदा रायजोनि सुबुंफोरा बांसिन मावो। जों खोनानो मोनो बा सिगाङाव जों बिजाबाव फरायनो मोननाय बादिब्लाथ' जोंनि हादोरसानि साखाथियावनो नांजाबना थानाय सोनाब बंग हादोरसायाव बांसिन माइनि आबाद मावनाय जायोमोन। गोदो दायो आं दानि खोथाखौ मोनथिया दायो दस्रा बा आलदा रायजो जाबाय नामा बेखौ मिथिला। आंङो नाथाय आं फरायनो मोन यावहा सोनाब बंगआनोमोन माइनि बांसिन आबाद मावनाया आरो पान्जाब हादरसायावबो बांसिन मावो। माइनि बा गेहुनि आबादफोरखौ जोंनि हादोरसायाव आबाद मावनाया एसे खमखा जोंनिया मा खालामो जोंहा मोनसे बोसोरावल' मावो। सय मास बा द' दाननि थाखायल' मावो बाखि हाया ओरैनो गोगलैसोना थायो। जोंनिया बेनिखायनो जोंनियावहा नांगौ रोखोमनि बांसिन माइ मोननो थांला बा माइरं मोननो थाङा बेखायनो जोंनि हादोरसायाव बांसिन गुबुन हादोरसानिफ्रायसो माइ बा माइरं लाबोनाय जायो आरो बेखौसो जों मोनजायो दानिया बांसिन बायना जानायफ्रा। नंगौना नोंथां बायना जायो नख'राव बायना जायो बिसोरथ' गुबुन हादोरसानि माइ बा माइरंखौसो मोनजानाय जायो। नोंगौ नोंथां जोंहा समा जाबाय नामा नोंथां?
औ नोंथाङा जोंहा समाबो जाबाय।
औ नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। आरो नोंथां। नि इयुन समफ्रा मोजाङै थांगोन होननानै आं आसा खालामबाय नोंथां।